रां हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां अ दा नोंथाङा आङो आङो बेलासिनि साहा लोंखां ना जिरायनो दंथ'
औ।
नोंथाङा खोनादों ना? ओ दा नोंथाङालाय मा खालामबाय दं? ओ दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ? अ ओ। दा नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा? हेल' खोनादों नोंथां? अ दा जों मोनसे आयदानि सायाव ओ दा जों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदों नोंथां। ओ जेरै औवानि सा सायाव जोङो औ जेरै जों दा औवानि सा औवानि सायाव रायज्लायनो नागिरदों आरो नोंथां। जे जों औवाखौ मा मायाव बाहायनो हायो आरो माबे खामानियाव बाहायबा मोजां जायो बेखौ आरो नोंथां।
औ नोंथां होनजागोन दे।
औ। ओ जों दा औवाखौ मा मायाव बाहायनो हायो एसे ससे खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जोङो औवाखौ जोङो बेरा दुमनाय न' लुनाय, बिदिनो जेखाय खबाइ बेफोरखौ हेबनायाव जों बाहायनो हायो आरो जोङो मेवा गो खै बानायनानैबो जानो हायो। मेवाखौ ओ औ गोरलै गोरलै ओंखारनायखौ मेवा ओंख्रिबो जानो हायो। ओंख्रिबो जानो हाय, अनला ओंख्रि जानो हायो। खै बानायनानै दोननानै जानो हायो। बिदिनो न' बानायनो हायो आरो
बेराफोर दुमनानै आरो बायदि रोखोमनि जोङो बानायनो हायो आरोना। जेरै बाथौ दुमनायफोरावबो बेरा दुमो आरो दान्दाफोरखाना दान्दाफोर खानानै दोनो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि माबा माबि बानाय जायो आरो औवाया।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय आरो जेखाइ, खबाइ, दाला, सान्द्रि बेफोरखौ जों हेबनानै माइरं फोर जाव जावनो हायो, सालिनो हायो।
औ नोंथां ओ जोंदि औवाखौ बेफोर खामानियाव बाहायनो हायो आरो जों औवाजोंनो गोबां जेनेबा बेजों जेनेबा मुवा बेसाद बानायना जों बिनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां, नंगौ ना नङा? नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
ओ जों जेरै लुनायनि जों जेनेबा बाहायनायनि बेलायाव बुंबा जोङो जेरै न' जों गोदो गोदाय औवाजोंनो न' बानायबोबाय आरो दाबो गोबां जायगा नुनो मोनो आरो जेनेबा औवानि ओ बेरा बाननानै सोरगिदिं न'नि खुन्थिया गायनानै जेरै न'खौ बानायनाय जायो आरो जोङो बे न'जोंनो सोरगिदिं हेबनानै बेजोंनो जों बायदिसिना जिब जुनारनिफ्राय जेनेबा अखा बांखानिफ्राय जों रैखा खालामनो थाखाय औवाजों बानायनाय जायो आरोना जों नखौ। बेनि उनाव जोङो ओ औवाजों जोङो सिलिं बानायो जेरै गोजौआवहाय जाहाथे जोङो गरमनिफ्राय बासायो एबा बायदिसिना बार अखानिफ्राय बासायो। आरो सोरबा सोरबाया बुंनो थाङोब्ला जे औवानिफ्राय बानायनाय सिलिंआ गुसु बार फैयो बा मोजां जायो होननानै बुङो आरोना नोंथाङा। औ। आरो
बिदिनो जोङो गिसिबबो बा हेबनानै गिसिबबो बानायनो हायो।
औ। आरो जोङो जेनेबा औवाखौ जेनेबा बारिनि माखासे बागान खालामनाय बिदिनो गय गायनाय जेनेबा माबा बे फिफां जाग्रा मुवा गायनाय बेफोराव जोङो औवाखौ बाहायो, जेरै जिब-जुनार मोसौनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सोरगिदिं दुमथेनाय दोननाय जायो आरो आरो जोङो
औ
जेनेबा माइ गायनाय बेफोरावबो जों खोथिया थिलियावहाय औवाखौ ओ जेनेबा मोसौफोर बोरमाफोरखौ जेनेबा मोनजायैनि थाखाय गाज्रि जायैनि थाखाय जोङो जौरा हेबनानै बा दुमनानै दोननाय जायो आरो आरो माइयाव जेनेबा जों माइ गायखांनानै लामा थानाय जेनेबा थाबायग्रा लामा थानाय बेफोराव जोङो औवाखौ बायदिसिना जिब जुनारनिफ्रायबो जेनेबा जों सिनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे माइ सिङाव हाबनो हाया जेनेबा गाग्लिहैनो हाया बिनि थाखाय औवाखौबियावबो बाहायनाय जायो आरो जोङो आरो गोबां औवाखौ बाहायनो हायो जोङो आरोबाव जेरै फाथै हानग्रा जांख्लाबो बानायो नङा होमबा नोंथां औ आरो बिननाव जोङो औ जि लोमग्रा जेनेबा जि लोमग्रानि बेलायाव जों दान्दाबो बानायनो हायो आरो जोङो जेनेबा जानाय लोंनाया बुङोबा जोङो जानायाव जोङो मेवो जानो हायो आरो मेवा खौ जों आसार बानायनानै जानो हायो आरो बे औवाजोंनो जों मेवआ आसार बानायनानै बे मेव आसारखौ जों फाननानै जेनेबा एसे एनै रां खामायनोबो हायो
अ
आरो जोङो बे औवाखौनो जेनेबा जोंनि जाग्रा मैगं थाइगं गायनायाव जोङो मानला होनो एबा जेंसि होनाय जायो आरो बेजोंबो जोङो फिथाइ सामथाय मोनजायो गोबाङानो फाननोबो मोनो बेजोंनो रां बजिनो हायो जोङो आरो गोबां दं आरोना जेनेबा बानायनायनि बेलायाव बुङोबा जोङो जेरै ना साग्रा गोबां मुवाफोर बानायनो हायो जेखाइ खबाय बायदिसिना सेन बिदिनो खखा साग्रा आरि आरो सेन बायदिसिना नामफोरखौथ' बांद्राय मिथि सिलिलांनोङो जखुनु बेफोरखौ बानायनाय जायो आरोोना नोंथाङा
औ नंगौ
आरो गोबां दंबावो जेरै जोङो हौवाखौ नोंबा मानसि थनिावबो बाहायनाय जायो आरो ना नोंथाङा
औ नंगौ
औ जेरै औवा गैयाबानो जेबो जाया होननाय बायदि जायो आरोना जेनेबा जोंनि बेलायाव आरो जोंथ' बाथौखौबो औवा गैयाबानो बानायनोहैया जोङो नांथारगौ औवाखौ मानो होनबा जोंनि जोङो बाथौखौ औवा थंसे्जोंनो हेबनांगौ आरो औवा गैयाबानो जों जाखाथार आरोोना बाथौ बानायनाय समावहाय
ओ
आरो गोबां दंबावो जेरै जोङो ओ माइ माइनि बेलायाव जोङो जेनेबा दुलि बानायनानै दोनो माइ दोननो थाखाय जाहाथे बे माइ दोननाय दुलियाव जरैबा बायदिसिना एम्फौ एनला हाबनो हाया अरसि्रिनो हाया बेनि थाखाय जों दुलिखौ बानाय दोननाय जायो आरोोना आरो गोदो गोदायथ' उन्दुग्रा गैयामोन होनबा बेनि थाखाय फ्राय जोङो दानि बायदि बिसिना बायदिसिना उन्दुग्रा गैयामोन बेनि थाखाय जों गोदो जेनेबा औवानि दारहा बानायोमोन बेयाव औ बेयावनो उन्दुयोमोन जोङो दाबो सोरबा सोरबाया बेयावनो उन्दुयो आरो नाथाय बिराद खम नुनो मोनसै दानिया
मावनांगौ
औ आरो जेरै जोङो औवा हासुङाव जेनेबा नाफामबो सोनानै दोननो हायो जोङो
ब
आरो औवा जेनेबा जों औव औवायाव जोङो जेनेबा औवाखौथ' जों हाबायावबो नांथारगौ जेनेबा बैरासिफोरनो सानै औवा हासुङाव सुनै लाहैयो बेखौबो जों औवा औवाखौ बाहायो बेयावबो आरो जों हाबा हु अखा बायदिसिना बिदिनो जानाय लोंनायफ्रावबो गुन्थिया गायनानै जों थुमु खुंनायाव बे औवाखौनो जों बाहायो
औ
आरो गोबां बाहायनो हाबावो आरोोना आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबा एसे बुंना होबावदो औौवाखौ मा मायाव बाहायनो हाबावो
अ माथ आरो आ
बिदिनो सिफुं सुनायावबो बाहायो दुं बानायनायावबो बाहायनो हायो अ औनांगौ नोंथां फ बेनिफ्राय बिदिनो बे बैसागुआव ज दामोना
औ नोंगौ नोंथां
बैसागुआव दामनायनि माबा मोनसे दामग्रा बानायनो हायो बेनिफ्राय आरो मोनसे बिदिनो बैसागु दामग्राखौनो मोनथाम ना मा बुस्थु बानायनाय हायो होमा नामखौ आं मिथिला मा मा होनोमोनथाय
औ जेरै गंगनाबो मानायो
औगोन फ बिदिनो मोनथाम मोनब्रैसो बानायनो हायो आरो ना आरो आरो जोङो बिदिनो गोदो गोदाय इदि सियारफोरबो बानायनाय नुनो मोनदोंमोन।
औ जों जिरायग्रा जेरै मराफोरबो बानायो बिदिनो
औ मराफोर बानायनाय नुयो सियार बानायनाय नुयोमोन। आरो
औवाजों जों आरो गोबां जेनेबा ओ एसे जोङो बायदिसिना जिरायग्रा बिदिनो मोजां मोजां बुस्थु जिरायग्रा। औ बायदिसिना
ाय आरो बायदिसिना न'आव साजायना दोननो थाखायबो बुस्थु बुस्थु बानायनो रोंग्राफ्रा बानायनानै दोनो
नोंगौ नोंथां
बिदिनो आरो बायदिसिना न' न'फोरखौ खोबथेनो थाखायथ' बेरा फोर दुमनो थाखायथ' मेरला बानायनाय जायोफोरखौ जेरै जों लेट्रिन बायहना बेफोरखौबो जों बेराद मोनानै बानायनाय जायो औवाजोंनो आरो माखासे जों रोखोमनि मोजां मोजां बुस्थु बानायनानै लानो हायो आरो औवाजों। माने औवा गैयाबानो जाया आरोना नफोर बानायनायावबाबो जेरै जों पागाननि बानायगोन हब्लाबो जोंनो औवाफोरखौ खानो थाखाय नांगोन बे गोजौ उम बेफोरखौ खायाबाथ जाया ना थक्था बाथाम माबा बेफोरखौ खानो थाखायबो जोंनो औवाफोरखौ हो सिन्ना दोननो थाखाय नांगौ जायो।
औ नोंथां ओ दा नोंथां समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय माखासे खोथाखौ बुंना होनायनि थाखाय।
औ गोजोननाय जाबाय नोंथां दे होमबा।
औ नोंथां।